हेलौ
अ खोनादोंना?
अ खुलुमबाय
अ खुलुमबाय अ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हाम हामग्लायनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो मोजां हामलायनाय बावहरबाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय
अ नोंथाङा दिनै मा टपिकनि सायाव रा सावरायनो सानदों?
दिनै जों जोंनि खाथियाव थानाय खाथि खालायाव थानाय हाग्रामाफोरनि सायाव जों रायलायगोन होननानै सानदों हाग्रामा
अ नोंथाङा जो
उम। मुलुग नेसनेल नेसनेल हाग्रामा बेफोरनि सायाव जेरै जोंनि खाथियावथ दं दायो अरां अरां हाग्रामा दं। नों नाम खोनादों जानो हागौ। अ नोंथाङा थांफेरबाय नामा बेयाव मालाबा
आं आंथ दासिम थांना मोनाखै। नोंथाङा थांना मोन्दों नामा?
आंबोथ बर्थमान थांनो मोनाखै नाथाय आं भिडिअफोराव नुदों। आरो लोगोफोरनिफ्राय खोनादों जायगाया मोजां होननानै बुंदों। अरां हाग्रामाया मोसाफोरनि थाखाय मुंदांखा मोसानि दं जाय जायगायाव बेखायनो बेयो मुंदांखा अ आरो
ओम गं थरसे थानाय मा होनो गान्दानि थाखायबो मुंदांखा
ज गान औ गं थरसे थानाय गान्दानि थाखायबो मुंदांखा बेनिफ्राय नोंथाङाथ' मिथिगौ। गं थरसे थानाय गान्दाया बेसेबां ओ बेसेबां मुंदां खा बुहुमाव आसामनि गं थरसे थानाय गान्दाया
ज
हेल' नोंथां खोनादों ना? हेलौ। हेलौ। हेल' नोंथां। हेलौ। हेलौ।